हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
दिनैनि आयदायाव होमबा जोङो सोलोंथाइनि जौगानायनि सायाव सावरायनो थिरो नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो गोदोनिजों आरो आथिखालनि सोलोंथाइ जौगानायावहाय माबायदि फाराग नुनो मोनदों नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ दे होमबा फोरमायनि
गोदोनिजों आरो दानि सोलोंथाइनि फारागथिखौ सावरायनो थाङोबाथ' जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ
उम जिहेथु गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानायाबो गोबां खममोन
औ
गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानायनि बागै सावरायनो थाङोब्ला जों गोबां जेंनाफोरखौबो नुनो मोनोमोन
औ औ
गोदोनि सुबुंफोरा मिथिबोनाय बायदिमोनब्लाथ' गोबाङानो सोलोंथाइनि बिथिङाव खममोन
खम बिबांनि बाहागो लायोमोन आरो
औ
औ
आथिखालावथ' सोलोंथाइया गोबां जौगानो हमबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
गोदोनि सुबुं फोरा सोलोंथाइ लानो थाङोब्ला गोबाङानो गोजान जायगासिम सोलोंथाइ लांनो थांनाय समाव हान्था मेलानि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ जेंना सोमजियोमोन आरो सोलोंथायाइ फरायसालिसिम थांनो थाखाय सोलोंथायाइ लानो थाखाय
औ आथिखालाव नुनो मोनो जों सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां सुबिदा जाबाय
औ नंगौ
गोबां सुबुंफ्रानो आथिखालाव सोलोंथाइखौ नांगौ बादियै लानो हानाय जाबाय गोदोनि दिनावथ' सोलोंथाइ लानो जोंहा फोरोंगुरुफोरनिबो एसे
गोनांथि जायोमोन आरोना।
औ नंगौ। आथिखालावथ' गोबां फोरोंगिरिफोर ओंखार फोरोंगिरिफोर मोननो हानाय जाबाय गोबाङानो गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लालांबाय नङा होनब्ला नों थां।
औ नंगौ नंगौ। मोजाङानो।
औ नोंथाङाबो नोंथांमोननिथिं सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदियै जौगानानै दं एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमाय मायनानै होदो।
औ जोंनि ओनसोलाव गोदोनिजों आरो दानिजों नायोब्लाथ' गोबां फाराग दङ माने गोदोनि दिनावहाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फरायसालियाव थांनो थाखाय एसे उसुबिदा सुबिदानि दंमोन नालाय
औ
गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो हमनायोब्ला जों आइजो माहारिखौहाय फरायसा याव थांनो होनाय जायामोन बांसिनानो रुवाथिफोर दोननो सो बांसिन आइजोफोरखौ दोननाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
हौवा माहारिफोरखौबो नायोब्ला जों नुनो मोनो जि गोदोनि दिनाव जोंनिथिंजायहाय खम बिबांनि माने हौवाफोरखौहाय उ दाहोना दोनहरनाय मोन लावखार मोसौफोर गुमनाय बेफोरखौ खम बिबांनि नुयोमोन हौवाफोरखौ बांसिनानो फरायसालिफोराव थांनायनि सुबिदा होयोमोन आरो।
गौ नोंथां।
औ दायो आथिखालाव नायोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंनि ओनसोलाव आइजो माहारिफ्राबो हौवाफोरजों समान समान जौगाबाय। गोबां बिबांनि सोलों फाइ लाबाय। दा गोन गोदोनिजों आथिखालजों नायोब्ला गोबां फाराग दङ माने जोंनि ओनसोलाव दायो।
औ
आरो दा आथिखालाव फरायनाय ओनसोलनि फरायनायाबो गोबां बिबांनि बांबोनायखौ जों नुबोबाय। गोदोनि समावथ' फरायनायनि बिथिङाव जोङो बांद्राय इसिबां गोबां गोनां गैयामोन नालाय।
औ जौगाबोनायखौ खम नुयोमोन नङा होनब्ला नोंथां? गोदोनि दिनाव
आथिखालाव गोबां बिबांनि सोलोंथाइनि बिथिङाव नायब्ला जों आथिखालाव गोबांबो जौगाबाय आरो।
औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोङो गुबुन जायगासिम दावबायनो थाखायबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ औ नंगौ। गौ नोंगौ नोंथां
गुबुन जायगासिम दावबायहैनो थाखाय जोङो बै जायगानि मुंफोरखौ फरायनांगौ जायो मुवा बेसाद जायोब्लाबो बेफोरनि मुंखौ फरायनांगौ जायो। आरो रां आरजिनो थाखायबा बो सोलोंथाइनि गोनांथि थि जायो आथिखालाव।
औ नंगौ
औ आथिखालाव सुबुंनि जिउआवहाय सोलोंथायाइया गोबां बेसेन गोसा बिफाव होदों माने। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ
ओरैनो नोंथांमोननि थिं
हो खोनायास
नोंथां खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों दे
ओरैनो नोंथांमोननिथिं आथिखालाव सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा बांसिनै दङ ना सोलोंथाइ लायालासिनो सुबुंफ्रा सुबुंफोरनि बिबाङा गोबां दङ नोंथाङा एसे। फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे आथिखालाव जोंनि ओनसोलसिम नायोब्ला माने सोलोंथाइ लानायनि बिबां आरो सोलोंथाइ लायैनि बिबाङावहाय नायोब्ला जोङो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव। सोलोंथाइ लानाय बिबांखौ बांसिन नुनो मोनो दाना। आथिखालाव
औ
मानो होनोब्ला सुबुंनि जिउखौ खुंफुंनो थाखाय सोलोंनायाबो मोनसे गोनां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
गावनि जिउखौ खुंफुंनो थाखाय रां आरजिनो थाखाय साख्रि होन बाख्रियानो होन मा। मोनसे मावफुंनो थाखायहाय सोलोंथाइया मोनसे गोनां। थार बिफाव होयो आरो सुबुंनि जिउआव।
औ नंगौ
ओं नोंथांमोननि ओनसोलथिंलाय सोलोंथाइ लानाय बिफावा बांसिन ना सोलोंथाइ लायैनि बिफावा बांसिन? आथिखालाव
औ नोंथां जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोब्ला बा नुनो मोनोबा जोंनिथिंबो सोलोंथाइ लानायनि बिबाङानो बांसिन
औ औ
मानो होनब्ला आथिखालाव सोलोंथायाइया साफ्रोमबो सुबुंनि थाखायनो सुबुंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा जिउआव दावगालांनो गोबां जेंना जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ
सोलोंथाइ लाब्लासो सासे सुबुङा जिउआव दावगानो थाखाय गोबां रोंगौथि मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
गोबां सुबुंनि बिबाङा सोलोंथाइ लानाय थायोब्लासो इयुन जोलैफ्राबो बेबायदिनो सोलोंथाइनि बागै गोसो होगोन आरो सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे जौगालांनो खाबुखौ मोनगोन।
औ औ गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दाफुंना लानो हागोन आरो उन जोलैफोराबो
औ बेफोरबायदि बिथिंखौ नाहरोब्ला आथिखालाव सोलोंथायाइया साफ्रोमनिबो थाखाय गोनांथार।
औ मोनसे बेसेन गोसा बिफां फयो आरो सुबुंनि जिउआव
बेनिखायनो आथिखालाव जोंनिथिंजायबो सोलोंथाइया सोलोंथाइनि लानायनि बिबाङानो गोबां होननानै जों बुंनो हायो।
औ नंगौ मोजाङानो दे बिदिबा मानोना आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा जे खामानियानो जाफुङा। नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ सुबुंनि जिउआव मोनसे बेसेन गोसा बिबां बिफाव होयो सोलोंथायाइ लानाया।
नोंगौ नोंथां।
औ
थारैनो सोलोंथाइखौ जों साफ्रोमबो सोलोंनोथाइखौ लानो थाखाय जों साफ्रोमबो आवगायबोनांगौ नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ मोनसे जौगा थाखो महद होनो थाखाय । बयबो गावजों गाव खौसे जालायनानै आवगायलायनांगौ ।
औ
औ
नोंथां मोननिथिंबो औ औ जागोन दे नोंथां।
दिनैनि रायलायनायखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै।
दे जागोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांजों रायालायनानै गोजोननाय मोनबाय आंबो ।
औ औ दे जागोन दे नोंथां ‌।